हेलौ नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथां।
औ दे।
औ दा आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना बेनो नोंथांजों आङो जोंनि जेनाखि ओ जोंनि ना हमनाय बेफोरनि सायाव एसे सावरायलायनो होननानै कल खालामनाय जादों आरो नोंथां
जागोन दे नोंथां जागोन।
औ बिदिब्ला आंनो सुरु खालामनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंनो जागायग्रोदो नोंथां।
दाथ' ना हमनाय बुङोब्ला जोङो नोंथां गोदो गोदाय आबै आबौनि समनिफ्रायनो जोङो नाफोरखौ हमना जाबोनायखौ नुनो मोनदों। नङा होमबा नोंथां दा फारागा बेनोदि जोंना ओ गोदो गोदोनि ना हमनायनि आदबफोरा एसे दस्रामोन बा गुबुनमोन नाथाय दानिया एसे एसे दस्रा जाबाय एसेब्लाबो फारागा सोलायबाय नङा होमबा नोंथां? औ दा गोदो गोदायनि समाव जोङो आरो नैबे मोनसे गोदान नोंथां जों गोदो गोदायनि समाव जोंनि आबै आबौ हमना ना बेदरफोरखौ नाफोरखौ जोङो फाननो बा बेजों जोङो फालांगि गेलेनो होननानै फालांगि खालामनो होननानै नाखौ हमामोन नङा होमबा नोंथां? गोदो गोदायनि सम आबै आबौमोना नाखौहाय न'आव ओंख्रि फोर गैयाबा ओ जोङो दैयाव लुनानै जेखाइ बा जेफोर लाना थांनानै जोङो नाखौ हमना लाबोनायखौ नुनो मोनोमोन। आरो जोङो जाफैयोमोन संनानै आरोना जों बे समाव बायनायबो गैया। आरो जोङो फाननायबो गैयामोन आरो नङा होमा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
गाव जानो गोसोबा ओंख्रि जानो गोसोबा हनानै बा हमनानै लायना जाफैनाय बेनोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव जों नुनो मोनसै नोंथां जेरै ओ जोंनि माबाफोरा ओ जेनाख जोंनि ना हमनायनि आदब खायदाफोरा गोदो गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव गोबां सोलायबोबाय जेरै जोङो दा नुनो मोनो गिदिर गिदिर लैथो लैथोमा मा फोराव जोङो गिदिर गिदिर मेचिन बाहायनानै गोनो खारि मुगानि बा जुगनि ओ मेचिनफोर बाहायनानै जोङो गोबां खनसेयावनो कुइन्टेल कुइन्टेल जेनाखि ना हम नायखौ जों नुनो मोनो ओरो नोंथां जेराव गोबां गिदिर गिदिर जाय नाख फोरखौ दिनैसिमबो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनफेराखै बेफोर नाफोरखौ बिसोरो हमो।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ नोंथां आरो आ ओ जेनाखि जोंनि ओनसोलफ्रावबो दासिमबो नुनो मोनो गोबां जोङो नाफोरखौ ओरैबायदि हमनायखौहाय गोदोनि बायदि नेम खान्थिजोंनो जेरै बोरसि दानदा दाननानै बेयाव बोरसि खानानै जोङो बेयाव बेरे गुमा बा खानसिरि बेफोर बेफोरजों जोङो ना बोननाय बा मा लफायनायखौ जों नुनो मोनो नाङा होमबा नोंथां? लोगोसे गुरनानैबो गुरनानैबो लायो आइजो माहारिफोरा। आरो जोङो जेफोरखौ ओरैबायदि मोनथाम गन दाननानै जों बेयाव जेयावहाय ओ खानानै जोङो हेङा बानायनानै नै थिन खनानि जे बानायनानै जोङो नाखौ बा जोङो खाथेलफोर बा खोस्लि फानाफोरखौ जों ब नाखौ हमो। लोगोसेनो जेनाखि ओ जों सुबुं माहारि फोरा ओ गोलाव गोलाव जे खामानि जेनेबा जायगा आवग्रिनायमानि ओ जे गोलावजो जों ना हायफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो ना होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ।
औ दा ओ बेबायदिनो जोङो नाफोरखौ जोङो बेफोरबायदि फालांगि खालामनायखौ गोबां नुनो मोनसै। ओ जेरै जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनो जे रां खामायो माबाजोंनो नानि फालांगि खालामनानैनो। जों आथिखालाव टाउन सहरफोराव जोङो बा हाथाय बाजारफोराव जो गोबां ना फाननायफोरखौ जों नुनो मोनो। जेरै बिथांमोना बेफोरबायदि नाखौ हनानै बा हमनानै। फाननानैहाय बिथांमोना गावनि न'खरनि जेनाखि ओ रां रु फानि जेंना बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना फाननायफोरनि रांफोरजों नङा होमा नोंथां। मानो होनना बुला जोङो संसार फोराव थांना थानोबा रां रुफानि जोबोर गोनांथि नङा होमा नोंथां। रां रां गैयाबानो जोङो जोंनि साननायफोरखौ दा जाफुंहोनो हाया माबा मोनसे जानो लुबैनाय माबा मोनसे गाननो लुबैनाय। बा बेरायनो लुुबैनाय बेयाव जोंनो रां नांगौ जानानै फैयो आरो दा जोङो बेफोर रांफोरखौ जोङो ओ खामायनोबा। बुथुमनोब्ला जोङो माबा नङा माबा मोनसे मावखानांगौ जेरै जों नायाबो बेयावनो मोनसे बाहागो। गोलैफायो जों ना फाननानै नानि फालांगि खालामनानैबो जोङो जोंनि न'खरखौ सालायनो हायो आरो नोंथां। दा बेनो नोंथां गोबां जों सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो ना हमनायनि आदब खायदा आरो बेफोराव जोंहा मा मुलाम्फा दं बेफोरखौ जों मिथिनो मोनबाय जे सिगांनि आबै आबौमोना बेफोरखौ साननाय गैयामोन जे ना फाननानै जोङो फालांगि खालामनानै जोङो न'खरखौ सामलायनो हायो रां रुफानि एसे एनै जेंना जेंसिखौ जों सुस्रां लानो हायो बेफोरबायदि साननाया खममोन गोदो जोंनि ओ सुबुंफोरनाव नाथाय आथिखालाव बयबो साननो सोलोंथाइ लानानै। ओ फरायसालि बा फरायसालिमाफोराव थांनानै सोलोंथाइ एसेब्लाबो लानानै बिथांमोना बे खौ बुजि मोनबाय जे आरो जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदि बा जोंनि बुहुमाव जेरैबायदि सोलिदों रांनि गोनांथि। जों बेफोरखौ ना फाननानै जोङो बेफोरजों सुस्रांनो हायो होननानै जों बेफोरखौ बुजिनो मोनबाय आरो जायनि जाहोनाव जोङो हाथाय बाजार टाउन सहराव जोङो नुनो मोनसै। ओ ना फाननानै जोङो ओ गोबां माने जेना बे जोंनि जेंना जेंगफोरखौ सुस्रांनायखौ। सोरहाबा गाव गावनि गथ'फोरखौ ओ फरायसालि बा फरायसालिमाफोराव मुं थिसन्नोबो ना फाननानैबो जोङो ओ बेफोरखौ हायो माबानो सुफुंनो दा नोंथां नों ओ नोंथाङाबो बे ना हमनायनि सायाव नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा नाखौ मोनो? आरो नाफोरखौ माबायदि आदब खायदाजों हमो ओ बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनि एसे फोरमायना होदो नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। नोंगौ थारैनो नोंथां होननाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो नाफोरखौ हमनानै जानाय हुदाया दाबो दङ जेरै गोदो गोदायनि फायनो सोलिनाय बायदिनो ना हमनाय गोदोनि जोंनि आइ आफ आबै आजौ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा हमबोनाय बायदि दासिमबो हमनानै दङ हमनानै जायो नाथाय गोदो जेरै नाफोरखौ गोबां मोनोजजमोन दसे थांनानै दसे थांनानै लायब ब्रबानो जेखायबा गाहाम खबायाइफा गाहाम गुरबानो मोनोमोन नोंथां। ओ जेजोंबो सारबाबो गोदो गोबां जे सारगासे मानि सारगानै मानियावनो खबाइसे गाहाम नाफोरखौ मोननो थाङोमोन। नाथाय दानि दिनावहाय बेफोरबायदिया गैलिया नोंथां। नाफोरा गोबां खमायलांबाय नानि अनजिमाया गोबां खमायलांबाय मानो होनोब्ला जोंनि सुबुं माहारिया नाफोरखौहाय मुलि होदलाबायो नोंथां नङा होमबा बोहैनाय दैफोराव मुलि होलाबायनानै दिनै मा जाफैखो नोंथां बेफोर मुलिफोरानो दिनै ओरैबायदि जाबोबाय नोंथां गोदो जा ना दंमोन बोहैबोनाय दैफोरा जेरै बोहैलांदों बेबायदिनो नाफ्राबो थैफालांनाय जों गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि सोलिबाय थानाया जाबोनायखाय दा नाफोरा गोबां खमायलांबाय नोंथां। आरो लोगोसे बेबो मोनसे खोथा बुंनांगोन दि नोंथां सुबुं सानखोया दा बारायनाय लोगो लोगो गासिबो मुवा बेसादफोरा जों लोगोसे नाफोराबो खमायलांबाय नोंथां। थिग बेबायदिनो दा जोंनि ओनसोलफोरावबो ना गुरनाय बा ना सारनाय बा ना बोननाय बेफोरो खमायनाय खमायदोंब्लाबो जोंनि ओनसोलाव बेफोर दाबो दङ जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बा सुबुं माहारिफोरा नाफोरखौ दाबो बोननानै गुरनानैनो जायो आरो बेफोरखौ गोबां गोथाव बा उम मिलौहाबलायनाय जोङो ओंख्रि संनानै जानो हायो जेरै जोङो मैथाजों नाजों जानो हायो आरो लोगोसे लाफाजों नाजों, मुलाजों नाजों, थारुनजों नाजों जों बेफोरखौ जानो हायो आरो नोंथां आरो लोगोसे बाथोन जानो हायो नोंथां आरो मख'जाथाव आरो बर'नि जि आइ टेग मोननाय मोनसे माबा बावा जाहैबाय नाफाम नोंथां नाफामबो बर'फोरा नाफाम देनानै जायो नाफामखौहाय औवा हा सुं बा बहाबा बयाम फोरावहाय सोनानै जायो आरो नोंथां बेफोरावहाय फेसेवो आरो नोंथां बिदिनो बो मास मोननै मास मोनथाम मास मोनब्रै बा मास मोनबा गाहामसिम बा बोसोरसे गाहामसिम दोननानै बे नाफोरखौहाय फेसेवनानै जायो आरो नोंथां बेखौ जोङो मा होनना बुङो बर' राव नाफाम होनना बुङो नोंथां बेयो जोबोद गोथाव आरो मुंदांखा आरो बर'आ बेखौ जि आइ टेक महरै मोननो हाबाय। दा जोंनि थाखाय जोबोद गौरब आरो गोग्गाथावना बाथ्रा आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
नोंथां आरो नानि सोमोन्दै बुंनांगौब्ला जोंनि ओनसोलाव नाफोरखौ नास्राय फिथिख्रि ना खावै आरो ओ मा होनना बुङो नोंथाङा मावा बा गांजेमा खांख्राइ बेफोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथां। जोंनि ओनसोलाव बेफोरो जोंनि ओनसोलाव खमन आरो लोगोसे आजिखालि दानि जुगाव गोबां न'खरफोरावनो फु ख्रि फुख्रि न' थाबाय नोंथां फुख्रिफोराव जेरेखम कमल खाट ग्रास काप मिरखा बा ओ उम सिथल बा सान्दा होनना बुङो ना नोंथां बा खावै बेफोर नाफोराखौ ओ फुख्रिफोराव हगारना होनाय जायो आरो नोंथां। आमफाय बेफोरनिफ्राय जेब्ला फुवानफोरखौ हंगारनानै जेब्ला सय मास सात मास बा नाफोरा जेबा देरदोगोन देरदोगोन देरबोनानै मोनसे जाजानाय महराव फैबाय अब्ला बेखौहाय हाननानै जायो आरो नोंथां जेरै बोननानै बा जेजों सारनानै बा माबा मोनसे ओ हेंया जाल फोरजों बोनानै जानाय जायो आरो नोंथां बेफोरखौ जेनेबा ओ नांगाल जांख्रा, ओंखाम गोरलै बेफोर समावहाय जानाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो ना सारनाय बागै आरो मा बेसे बुंबावनो नोंथां। जोंहाबो लासै लासै समा जाबो बाय, दा आङो जेसेबां बुंनांगौमोन जोंनि ओनसोलनि ना हमनायनि फारसे बुंबाय नोंथां आरो आंबो नोंथांनि ओनसोलनि
नंगौ नोंथां।
सानायखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला जोङो ओ दोनथ'लायसै नङा होनबा ना मा होनो नोंथां? औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। औ दे नोंथां गोजोनथों दे नोंथां।
नोंथां दे।